खोनादोना थां
खोनादों नोंथां खोनादों खोनादों खोनादों
औ अ अब्ला जों नों थांजों औ ओ दावबायनानै ओ बोरैहाय ओ दावबायो ओ आरो दावबायनानै जों मा मा मुलाम्फा जायो? बा दावबायनानै जोङो गोसोखौ बोरै मोनो आरो नोंथाङा जिउआव दावबायफेरदों नामा बिथां बेफोरनि सायाव जों दावबायनायनि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांजों जों सावरायनांगोन ना?
हागोन नोंथां हागोन हागोन हागोन औ
ओ नोंथाङा मा मा जायगायाव बेराय खो आरो मा मा जायगाखौ बेरायनानै नोंथाङा दिनै गोजोननाय मोनखो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
आङो एथेबां दावबायाखै दावबायनाया जिउआवहाय नाथाय जेनोखि दावबायदों आंहा बिराद गोजोननाय मोनबोदों आरो औ आरो आं बिराद माने नुफेरै बुस्थु नुबोदों बै जायगायाव थांनानै आं मोजां मोनदों।जेरै आं सासे गामि खनानि हिसाबै आं गुवाहाटि सिटियाव थांदोंमोन आरो बै समावहाय आङो जोबोद मोजां मोनदों माने जेरावहाय जोंथ' गामिफ्राव सिटि बास नुवा नालाय गामि ओ थाउन फोरावहाय सिटि बासखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने जोंथ' गारि नेनानैसो गाखोयो नालाय मा होनो बेयाव थामबा गारिनि नेनाङा आरो गारियासो माने नोंखौ नागिरो आरो बेबायदि बुस्थ आ बेखौ आं मोजां मोनदों आरो बिनि उनावहाय जोङो दसे थानानै मोनसे जुआव थांदों आरो सिराखानायावहाय
औ औ खोनादों नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों औ
खानायाव थांदों आरो बेनि उनाव सिराखानायाव थांनानै माने माबा ओ जोङो जेब्ला टिकेट लानानै सिङाव हाबो हाब-हाबनाय लोगो लोगो जों गेटनिफ्राय मोनसे बुस्थु नुहरदों नोंथां बेनो जाबाय गोदना गोलावा मा होनोमोनलाय जिराफ जिराब मोन नामा नोंथां? औ औ बे जिराबखौ जों नुहरबाय आं सानबाय माने बेखौ स्टेटउसो माने ओरैनो एखदम माने बानायनानै दोननाय आरो ना सिमेटजों बानायनानै दोननाय सानदोंमोन आरो।
औ
बिनि उनाव फिसाला बिराद माने बेखौनो नुहुनानै माने ओग बेनो माने बिराद रंजानायमोन। खिन्थु जेब्ला खाथियाव थाङो अब्ला बिनि खरआ मावबाय नोंथां माने ओरै ओरै नायजेंबाय आरो ना ओमफाय बिदि नाय गिदिंनाय लोगो लोगो आं बिराद गोजोन्नाय होनबाय माने जों माने गोथां बुस्थु नुजायबाय आरो माने स्टेसु नङा बे बुस्थुआ बानायना दोनजानाय नङा बेबायदि आरो माने मोजां गोजोननाय मोनबाय माने बुस्थुआ नायनानै
औ
नुफेरै बुस्थु नुनो नालाय जोनोमावहाय आरो बहायबाफोर नुगोना नुवा बेखौथ' मिथिला नाथाय सिरियाखानायाव नुनानै आं गोजोन्नाय मोनदों आरो नोंथां। बेबायदि ओ नोंथाङा बबे बबेयाव थांनानै जेनेबा मा मा नुबोखो नुफेरि बुस्थु आरो मा मोन मारै मोनबोदों नोंथाङा?
औ आं बेरायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ जेरै ओ जोंनि न सुंसे सेरावनो था नांजाबनानै थानाय जेरै समायना रायजो अरुणाचल हादाब नङा होमबा अरुणाचला जोंनि जेनेबा जोब था मानो जोंनि इण्डिया नि मादावनो जेनेबा सानखौ गिबि नुयो नङा होमबा इण्डियाआव न जेनेबा अरुणाचल हादरनि मानसिफोरा सानखौ गिबि नुयो नङा होनोमबा साननि सोरांखौ बे जायगानि जेनेबा बो जोंङो ओ सियां सियां होम कसुरि बे जोङो वेस्ट कामिं डिस्ट्रिक्टनि जेराव जोङो भुटान कब फारसेथिं जोङो चाइनाजों नांजाबनानै थानाय जेरै दाववां से जायो सेलाब पास बेसार दिरां आरो सेरगाव बो फोरो खम जायगायाव थांनानै आं अरुणाचलनि बेफोर जायगायाव थांनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव जोंनि नर्थ इस्ट नि गेजेरावनो औ‌ बर' जों साग्लोबनानै थानाय ओ जायगा होननानै बुङोब्ला जोंनि अरुणाचल नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ
अरुणाचलावनो जेनेबा बरफ दा कन्टिनिउ दाबो नोङो थाङोब्ला टावांआव थाङोब्ला नोङो दाबो बरफनि ओ गोलैनानै थानाय बरफखौ नोङो दाबो दांना मोनहैगोन मानोना खन बियाव सबबिस माहा बेयाव जोङो बरफखौ मोननो था थाङो आरो बेयो जोंनि फ्राय
औ
जोंनि आसामनिफ्राय बा जोंनि बे अदालगुरि साइडनिफ्राय फ्राय बियो ओ अवान अवान फिफ्टिसो किल'मिटार गोजानाव जागोन अवान फिफ्टिनिख्रुइ एसे बारा जागोन आ‌ टु टुआ हानद्रेद फिफटि किल'मिटार जागोन आरो बे जोंनिफ्राय टावांसिम‌ आरो आरो बेखौ जोङो गुवाहाटिनि फ्रायो सेन्टार गुवाहाटिनिफ्राय थाङोबा जोङो साराय तिनस' किल'मिटार आरो
नंगौ थां नांगौ
फोराव थांनानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो आं औ‌ आ टावांआव थांनानै मोनसे एक्सपिरियेन्सा आंनि बेनो मानोना बेवहाय नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोना नों थां जायनि थाखाय जों बिराद मेङो रायज्लायनोबो हाया माने खोमायानो बें जेबो माने खोमायानो गाबगां जोबो खोमाया सायो माने साउन्डखौनो खोनाया। खाथियाव बुंबा खोमा खाथि थियाव बुंबासो खोनायो गोजाननिफ्राय रायज्लायबाबो जेबो खोनाया। मानोना बेयाव बारानो गैया रेजें जायो जेबा जोंनि सावना बारजों थांफाया जेनेबा बेखौ नों रायज्लग्रायाबो खोनानो मोना जेनेबा। नों खाथियाव थाबासो खोनायो बिदि जायो आरो कि आरो नों फोराव जुदि थाङोब्ला नोङो गाव गावनि बि जेनबा जोंनि ब्लाड प्रेसार जायखौ नोङो नोङो बिपि नङा बेखौ नोङो सेखाब खालाम थांनाया गोनांथार होननानै आं सानो आरो मा मानोना बेयो आंनि जिउआव मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनबो मानोना नोङो बेयाव हाइ प्रेसार ल' प्रेसार मानसिया बेयाव थाङोबा एसे उसुबिदा आरो मानोना बेयाव हांलानाय अक्सिजेन लेयारा जोबोर खम
उ
बेखायनो बेयाव जनोङो हार्ड वइक फोरा बेयाव थांनाययानो मोजां आरो नानै आं दिनै फोसावना होनो लुुबैयो आरो मानोना जायफोरा दलबर देहाया गुफुं नङा बे मानसिया बे जायगायाव दावबायहैयो बेयनो गाहाम मोन सानो आरो औ बे आंनि जिउआव एक्सपिरियेस नोंथां आरो बिदिनो जोङो फैनानै नानै जोङो दिरां मोनबाय दिराङा जोंनि बे माबानि अरुणाचलनि जायगायावनो बयनिख्रुबो बेयाव बुधु मोन्दो दोङ आरो। बुद्धि मोनथे दिराङा नोङ बेयाव समायना समायना बुददि मन्दिर नुगोन आरो नों बेयाव दिराङाव थाङोब्ला बुद्धिसफोरनि आरो बेजों लोगोसे नोङो जोंनि सेरगाव सेरगावा जोंनि अदालगुरिनिफ्राय हानड्रेड टुइन्टि किलमिटार जागोन। बेयाव थांनानै नोङो जेनेबा बेयावनो आपेलफोरनि फिथाइखौ नुबोदों बियो आपेल गोबां मोनो सेरगावआव नोंथा खोनाफेरदोंना खोनायाखै मिथिलां आ-आपेलखौ नोङो सेरगावआव मोनो औ गोबां बेयाव आबाद जायो। कबि आबाद टमेट आबाद बेफोरो गोबां आबाद दानो जोङो अरुणनाचलनिफ्राय फायो मानोना बियाव गोबां आबाद मावनाय जायो सेरगावा माने गो-माने अखाबो हायो सान्दुंबो दुङो नांगौ रोखोमनि बेयाव बिदुं दोङो। बिनि थासारियाव आबाद मावनो हायो आरो
नोंंगौ नोथां नंगौ
अब्ला जोङो बेयावबो जोङो आबाद सेरगावा जोङो आपेल बागानाव थांनानै नोङो सेपतेम्बर ओरैफोराव थाङो नोङो आपेल फिथाइखौ मोनजागोन आरो मोननाय फिथाइखौ औ अब्ला आं नोंथांनियाव सानदों नोंथाङा आसामनि अनगायै मा मा ओ रायजोआव बेरायफेरगोन नोंथाङा सुंदयै फोरमायना होनो हागोन ना ?
आसामनि अनगायै मा मा रायजोआव थांखो होनोबाथ' आं बारा बिदि रायजो बेरायफेराखै नाथाय आं मोनसे मेघालय होननाय बेयाव थांदों आरो जेनेखि जोंनि आसामजोंनो रायजो। आं बेयाव थांदों आरो ओ बेयाव थांनानै आङो गोजोननाय मोनदों। बेवहाय ओ आं फास टाइम माने मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनदों बेाहाय शिलंआव जों थाङोबा गुवाहाटिनिफ्राय ओ-ओ बिराद माने जायगाया बिसिना गोजौ नालाय बिसोरनि गोजौखाय जोंनि जेब्ला गारिजों गाखोलांबाय गोजौसिम थांबाय थायो। खोमाया थाखा मानिबाय थानो नागिरा आरो। खारजों थाङोबा नोंथां। खारजों थांबा खोमाया थालखा मारिलांबाय थानो नागोन गोजौआव थांनाय बे आरोखि ओमफ्राय बेवहाय जोङो बे थालखा मारनायखौ ओ खुला खालामनो थाखाय मा खालामो गन्थं हमथेनानै खोमाजों बार नागारो आरो नोंथां।
औ।
थारमाने बै ब्लां गेव आरो होमबाना बिदिनो जों बिदिनो खालामलांबाय थादों। जासिम बिदिनो खालामलांबाय थादों थालखा मारिनो नागिरो नालाय। बेयाव आं मोनसे मोजां मोनदों आरो लामाया गेदा- गेदि आंहा एसे बिदिखौ मोजां मोनो बिरादनो आं हाजो जायगाखौ बांसिन मोजां मोनो। निफ्राय बिदि आं मोजां मोनो आरो। बिनि उनाव थांनानै जों मोनसे ओ जेरै ओ आङो जेनेबा जोङो पाइन बिफांखौ जों लेखायावसो फराय मोनदोंमोन नङा होनबा नोंथां! बे फाइन बिफांफोरखौ जों माने औ बे पाइन फिफांफोरखौ माने मेगनजों नुनानै बेफोर नै बे बिफां होननानै जेब्ला आंनो माखासे लोगोफोर थांफा खोन्थायो अब्ला आं बिराद गोजोनबोदों आरो माने माने जोंथ' मखस्थ'सो लायो फाइन बिफाङा माबायदि हाजोआव मोनो होननानै मोनसे मोनसे हाइ अल्टिटिउद मोनसे लेभेलनि अल्टिटिउदआव बेखौ मोनो होननानै जों बेखौ मिथिगौ गोजौआवहाय मोनो होननानै नाथाय बिफाङा बेबायदि जागोन माने बिदि सानफेराखै आरो माने मा बायदि जे सानदों बिफांफोरा थाइजौ बिफांफोरबायदि जानो हागौ नाथाय एसे एनै दालायफ्रा खम थानो हागौ बेबायदि आरो खिन्थु बेनो बिलाइ आबो आलादा बिफाङाबो सेरे रे माने बेबायदि गोजौ बेबायदिखौ नुबाय आरो माने नुनानै गोजोन बोनाय मोन्दों आरो नोंथां जोबोद मोजां मोनदों आरो बेखौ नुनानै माने जेनेखि माने मोनसे फरायबाय थानाय लेखानिजों जेब्ला नों रिलेट खालामनो हायो होमबा साबसिन गोजोननाय मोनो आरो नङा होमबा नोंथां बिनिफाय औ ससे थांनानै शिलंनिफ्राय बिदिनो लाइलुम ना मा होननाय जायो जायगायावहाय जों ससे थांदों आरो नोंथां बेवहायबो आं मो मोजां मोनदों जेरावहाय दसेनो खुवा खुवा जाजोबो जेखौ जोमै ना मा होनो मोनथाय आं बेखौ मिथिला खिन्थु खुवा खुवा आरो दसेनो खारो दसेनो माने फैफि माने बार खोलो खोलो गोजांस्रोलायहैयो माने मोजां नाङो आरो गरम बो गाव थांनो थाखाय बेयाव मोजां नाङो आरो माने गरम गोजाङो नालाय बुस्थुवा बार बारनायजों स्रो स्रो स्रो स्रो मोजां नाङो आरो माने बेबायदि औ औ बेयाव माने मोजां नांदों आरो दा नोंथाङा बबे बबे बेरायबावखो ओरैनो
आंनि अरुणाचलनि अनगायैया जोंनि असुंसे सेरनि जोंनि नागालेण्ड दिडमापुर आरो लोगोसे से जोङो मिज'राम
उम
माव जोङो आइजल होननाय साइरां आइजल होननायाव आं थांफेरबाय मिज'रामा जेनेबा आइजला जेनेबा मिज'रामनि मोन से केपिटेल नङा होमबा ओ जोंनि नर्थ इस्ट थिनि मादावनो थार्ड लार्जेस्ट माने सिटि आरो बियो आइजला जोबोर समायना हाजोआनो गोजा बे मिज'राम रायजोआ दाइनजि जौखोन्दोआनो हाज जों साग्लोबसारनाय बेयाव प्लेनखौनो नों नागिरना मोन्नाय नङा। जोबोर गोजौआव दोङो बियो आरो बेहायनि बिससिनि मानसि फोरनि थानाय जानायफोरा जोबोर आलादा जोंनि आसामनिख्रुइ एसे आलादा। मानोना बिसोर बिराद मानिलायो आरो बिसोरो बिसोर बिराद दिसि नजों थामबायलांनाय आरो बिराद दिसिप्लिनजों स आरो आसाम जोंनि इण्डियायावनो। सोलोंथाइ राव बिसोरो दायो नैथि जायगा आवग्रिनो हा दो आरो जेरै ओइथि ना टि ओइट पारसेन्ट जौखोन्दो बिथांमोना इलिथार माने बिथांमोना जोबोर गि मानो बिसोरो जोबोद सोलोंथायाइयाव जौगानाय आरो बिसोरो जोबोद बे जायगायाव थांनानै आं बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बिसोरनि आं आसार खान्थिखौ आं एसेबाबो मिथ थिबोदों बेफोरखौनो नुनानै आं दिनै गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। औ। बेबायदिनो जोङो बेयाव थांनानै जोङो गोजोननाय मोनो दावबायनायजों बिदिनो गियान मोनो आरो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय।
नंगौ नंगौ।
सावरायनांगौ टपिकखौ बेखिनियावनो फोजोब
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ गोजोननाय थाबाय।